औ खोनाबाय नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां? ओ माने आं नोंथांजों माने दिनैहाय ओ बेरायनायनि सोमोन्दै रालायनो हरदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां, औ रायलायनो हागोन नोंथां।
होमबा आं एसे बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो खोन्थानानै होनि आरोना।
औ औ नोंथां खोन्थादो।
माने जोंथ' बेरायनो बिराद मोजां मोनो नालाय आंबो बेरायो आंबो मो जां मोनो आरोना बेरायनो।
औ।
फायो ओरैनोथ' बेरायनानै बिराद मोजां मोनो माने गोसोफ्रा सान्थि मोनो आरोना बेरायबा नोंथां। अ'। माने जोंनि गोसोखौ मोजाङै लाखिनो बा सान्थियै लाखिनो बा माब्लाबाफोर माने सानफ्रोमबोनि थांनानै थासानदियावहाय माने मालाबा दुखु सुखु बिदि फैयो नालाय बेफोरखौ जोङो सान्थि खालामनो था खाय बा बावगारनो थाखाय माने बेरायो आरोना। ओमफाय ओरैनोबाबो बेनि अनगायैबो मानि जोङो माने गोदान गोदान जायगा नायनो थाखाय बिनि थाखायबो माने हान्थियो आरोना बे
औ।
ओरैनोथ' जोङो माने माबाफोर मोनसे ओ गोदान जायगाफोर नुयोबा माने बेखौहाय भिजिट खालामनो गोसो जायो नालाय थांनो बा दे नायहैनो बैसोरनि जानायफ्रा माबायदि बैसोरनि थानायफ्रा माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै जोङो माने नायहैनो बा मिन्थिनानै लानो बा ओ सोलोंहैनो बिदि गोसो जायो आरोना। दा औ अबेबा अबेबा जेन'बा अबेबा बिथिङाव जेन'बा ओ लेखाफोर फरायोबाबो बा सोलोंथाइ लायोबाबो मानि बेफोर सोलोंथाइखौहाय मोननायजों आरो लेखायाव फरायनायजों बैफोर जायगायाव थांनानै नायहैनायजों एसे आलादा जायो नालाय नोंथां। जेन'बा औ दा बेखायनो आं सानो जुदि माबाफोर माने सोलोंथाइफ्राव दङ'बा माने सोलोंनायफ्राव माबा फोर जेन'बा लेसनफ्राव दङ'बा मानिबा सोमोन्दै खोन्थानाय दङ'बा बेफोरखौ माने फरायनाय बेजों लोगोसे नायहैयोब्ला माने साबसिन जायो आरोना बिदि आं सानो आरो। जेन'बा जे फरायबाय जेब्ला जेबो बेखौहाय मोजाङै नायनानै जेन' बुजिनानै लायो आर ना नायनायजों ओमफ्राय ओरैनो साननानै लानायजों आरो मोखथाङाव नुनायजों बियो आलादा जायो नालाय स' औ माने जोङो माने बेरायनांगौ आरोना। औ दा ओ बेरायनाय होनोबाथ' जोङो माने गुबुन जायगायावहाय माने गोबां रोखोम उननि जेन'बा बिसोरनि हारि बा ओ बिसोरनि ओ माखासे ओ जानाय लोंनायफोर बेफोरनि सोमोन्दैहाय माने मोनथिनो हायो जोङो। आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय आरो बिसोर राइज्लायनाय बेफोरनि थाखायहाय माने मोनथिनो हायो आरोना नोंथां। औ औ ओमफायहायो जेनेबा मानसिफोरा माबायदि आरो बै जायगाफोराव थाङोबा जेनेबा नोङो जेनेबा सोरबा थांफेरैनि थाखाय जुदि नों नोङो एड एडभाइस होनो हायो आरोना जेनेबा बिदि बिदि फैनानै जुदि नोंथाङा थाङोब्ला आरो बेखायनो माने मिथिनानै लानाया गाहाम आरोना जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा मा होनो नोंथाङा थाङोबा माने मोन्थिनो मोनो आरोना माने बुजिनो हायो औ माबायदि नंगौ माबायदि नङा। आरो गोबां जेन'बा मोनफ्रोमबो हादर बा मोनफ्रोमबो जायगानि माने गावबा गावनि माबा थायो नालाय मा होनो बिदिखौ रुल्सफोर थायो नालाय माबा माखासे माने मानिनानै सोलिनांगौ खान्थिफोर थायो नालाय बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिनो हायो आरोना नोंथां। आरो गोबां रोखोमनि जेन'बा जोङो बुजियैखौबा जोंनि जोंनि हादरफ्राव गैयैखौ बा जोंनि जायगाफोराव गैयैखौ गोजान जायगायाव थांनानै बिसोरनि मोजां जेन'बा खामानिफोरखौहाय सोलोंनानै माने जेखौ मावोबा जोंनि जायगायावबो मोजां जौगानाया फैगोन बेखौहाय जोङो माने सोलोंनानै लाबोनो हायो आरोना नोंथां थ' नोंथाङा मा होनो बेरायोना नोंथां?
औ बेराय नोंथां आंबो नोंथांनो बेरायनानै बेरायनायनि सोमोन्दै ओ बा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमाय होनोसै नङा होनोमबा
औ नोंथां
औ बेरायनाय आरो दावबायनाया सुबुंनि गोदान रों गौथि बांहोयो नोंगौ नोंथाङा दहय बुंनाय बायदि।
उम उम
जोङो बेरायनाय होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन आथिंजोंनो बेरायोमोन बा हान्थियोमोन दाबसिनि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौब्ला आइथिंजोंनो बा गरायफोरजों बेबायदि बांसिन थांनायखौ जोङो गोदोनि मानसिफोरखौ खोनायोमोन नुयोमोन नाथाय मानसिनि रोंगौथि बांनाय लोगो लोगोनो बेरायनाया दावनाय गुबुन रोखोखै दावबायसै बेरायसै जोङो दा नि आथिखाल मुगायाव ट्रेनफोरजों गारि मथरफोरजों बा जोङो अख्रांरि बिरखं उरां फायथार बिदिजों जोङो बेरायनो हायो। नोंगौ नोंथां बेरायनाया सुबुंनि गोदान रोंगौथि लाबोयो। जोङो जेरै हाजो एरिया हाजो जायगायाव जों बेरायहैयोब्ला ओ हाजो जायगानि समायना रमायना नुथाय बै जायगानि दैमा दैसाजों बुंफबनाय ओ दाउसिन दाउला ओ एम्फौ जिब जुनार ओ बेफोरजों बुंफबनाय ओ बै जायगाखौ नुनानै जोङो जोबोद ओ गोसोखौ रंजाखांनाय मोनो ओ जोङो ओ बिनि थाखायनो ओ फरायसा समा ओ फरायसाफोरा माने ओ बै जायगायाव बेराय योब्ला ओ लिरनायफ्राव फरायनायफ्राव जोबोद थुलुंगा मोनो आरो ओ बेबायदिनो ओ फरायसाफोरा खन्थाइ रायथाइ ओ सल'फोर लिरनायाव गोबां माने ओ ओ रोंगौथिया बांसिननाय बेबायदि जायो आरो ओ बेनि थाखाय नो फरायसा समाव ओ बेरायनाया जोबोद माने गोनांथार होननानै सानजायो ओ आरो उननि समफोरावबो माने गोसोखांथि महरैबो ओ बेरायनाया माने थायो आरो ओ बिनि थाखायनो ओ बेरायनायखौ ओ जोङो बेरायो मा होनो ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ बेरायोब्ला दावबायोब्ला जोङो ओ जोबोद गोदान रोंगौथि मोनो आरो ओ बेबायदिनो जोङो ओ बै जायगानि ओ सुबुंफोरनि थानाय जानाय मावनाय दांनाय ओ आसार खान्थि गाननाय जोमनाय बै जायगानि ओ दोरोङारि ओ ओ राव हारिमु ओ रायलायनाय बेफोरखौ माने ओ जोङो मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ बै जायगानि गुबै जाग्रा आदार दारामा ओ जोंनि जायगायावथ' गुबै जाग्रा आदार होनना बुङोब्ला ओंखामानो नङाहोनबा नोंथां ओ बै जायगानि मानसिफोरनि जाग्रा गुबै आदारा ओंखामनि अनगा गुबुन ओ जाग्राबो जानो हागौ नङा होनबा नोंथां ओ जोंनि जायगायावसो ओंखाम जायो बैसिनि जायगायावबा गुबै जाग्रा हिसाबै ओ जाग्रा आदाय हिसाबै ओ रुटिफोर ओ आटाफोर बा बिनि अनगा गुबुन जाग्राबो जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों ओ गोबां माने ओ जिउआवहाय गोजोननाय ओ लानो हायो ओ जोङो दुखु जायोब्लाबो ओ दुखु ओ जेब्ला जोङो ओ मानसियाथ'ओ एखे रोखोमैनो थाबाय थाया नालाय माब्लाब दुखु माब्लाबा सुखु जायो ओ बे समाव जोङो दुखु जायोब्ला दुखुखौ जानगार होनो थाखाय जोङो ओ बेबायदिनो गोजान गोजानाव बेरायहैयोब्ला ओ माने गोसोआव दुखु जानाय बेफोरबो माने ओ बै जायगानि समायना नुथायखौ नुनानै ओ गोसोनिफ्राय दुखु जानाया बावगारलांनानै ओ बै जायगानि समायना नुथायखौ नुनानैनो ओ ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय फैनानै ओ दुखुखौनो माने बावगोमालांनाय ओ बेबायदि जायो नङा होनबा नोथां ओ बेबायदिनो जोंङो ओ दावबायनायखौ ओ जोंङो लानांगौ ओ बेबायदिनो आं गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला जोंनिनो आसाम हादरसानि ओ गुवाहाटि ओ नोगोराव आं जेब्ला दावबायहैजेनदोंमोन ओ अब्ला बे समाव आङो जोबोद दावबायनायनि माने रोंगौथि गियान गैयामोन। ओ आङो ट्रेनजोंनो गिबि दावबायजेनदोंमोन आङो ट्रेनखौनो गाखोनायाव माबायदि ओ गाखोनानै माबायदि ट्रेन ओ दावबायनायाव ओ माने गोबां रोखो रोखोमनि ओ सु बुं लोगो मोन नालाय बिसोरजों माबायदि रायलायनांगौ माबायदि ओ ओ माने ओ लोगो हमलायनांगौ बेबायदि जेबो मिथियामोन ओ जेब्ला आङो फैजेनदों गोबां माने आङो ओ खस्थ' मोनलांदों आरो। माखासे मानसिफोरनि ओ दावराव आरो माबायदि रायलायनांगौ बेफोरनि माखासे ओ माने ओ गियान गैयामोन आरो बिनि उनाव ओमफ्राय आङो जेब्ला थाङै थाङै थांनानै गुवाहाटि नोगोरमायाव मोनहैबाय बै जायगानि ओ सुबुं थाखुलिखौ आङो नुबाय ओरैबायदि माने गुबुं बेबायदि थाखोनि आं नुबाय। ओ बै जायगानि ओ समाज खुंनाय ओ बेबायदि ओ थानाय जानाय ओ फरायनाय ओ रायज्लायनाय बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जोबोद आलादा आरो बेबायदिनो जोङो ओ आङो गोदान रोंगौथिफोरखौहाय बै जायगायाव माबायदि रायज्लायो माबायदि ओ गोदान मानसिजों माबायदि रायज्लायनांगौ माबायदि जोङो माने गोदान मानसिखौ ओ ओ लोगो बानायनांगौ बिनि सायावबो माने ओ माखासे गोदान रोंगौथि मोनबाय आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ बै जायगानि बारहावा जेरै बै जायगायाव जोबोद माने थाखुलिया गुबुं जानायनि थाखाय गरम ओ बेबायदि बेबायदि गरम बेबायदि थासारिखौबो आङो नुबोबाय गाव गावनि ओ मेगनजों नुथारनाया आलादा जायो नङा होमबा नोंथां ओ मबाइलफोराव नुनाय बा ओ बबेबा मोनसे सावगारिफोराव नुनाय बिनिफ्राय गावनि मेगनजों नुथारोबा साबसिन जायो बेनि थाखायनो बेरायनांगौ ओ बिनि अनगाबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनांगौ। ओ बेरायब्लासो जोंनि गोसोआ गोजोन मोनो। आरो गोजोन मोननानै ओ गोबां रोखोमनि ओ बिजाबफोर दिहुननायावबो जोंखौ बेरायनायनो थाखायनो बेरायनायफोराव नुबोनाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार फोरजों लोगोसे समाज खुंनाय बेफोरनि बेफोरखौ लिरथुमना लानो थानानै जोङो गोदान माने रोंगौथि बेबायदिनो खारि बुथुमनो हायोना नोंथां।
ओ
बेबायदिनो जोंनाबो समा जाबाय नोंथां। ओ होनब्ला दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ। औ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय।